अ हेलौ नोंथां
औ
अ खोनादोंना?
हामलायनाय जासिबाय नोंथां
औ गोजोन्थों दे
ओ नोंथां मेन टपिकखौ फैदो होमबा
औ औ औ
ओ नोंथाङा नोंथाङा जानायफोरनि सोमोन्दै माने मा ओंख्रिफ्रा नोंनि फेभरेट माने बर'नि ओंख्रि सोमोन्दो गोनांखौ खिन्थादो एसे
आंनि ओंख्रियाथ' फेभ्रेट ओंख्रिया जाहैबाय इदिनो सबायजों दाउ आ अनलाजों दाउ आरो एम्फौ अनला ‌ बा इदिनो नारजि अमा बेफोरखौ माने खोब जानो मोजां मोनो आरो
आ
औ
नोंथाङा अनला ओंख्रि बानायनायनि सोमोन्दै एसे खिथाना होदो।
औ नांख्रिखौना जोंहा गिबियाव माइरंखौ सोमगोरना लानाय जायो बा बिनि उनाव माइरंखौ बोखा-सुस्रनानै दसे सम दैया रानस्रोनाय जायो दै रान्स्राबा जोंङा देनायाव खस्थ' जायो नङा होमबा?
नंगौ
जोङो दै रानस्रो खांनायनि उनाव अनलाखौ दे उवाल एबा दाथ' दिंखि गैला नङ-नङा होमबा उवालल'सै औवा उवालाव देनाय जायो उवालाव देनानै बेखौ अन गुन्दै बानायनाय जायो बेखौ अन बुं अन बेनिफ्राय जोङो बेखौ जिखुनु माजों सङो आरो बेदरजों संङो औवा औवा मेवायजों संङो सोरबा एम्फौजों संङो जिखुनु जा या बेखौ जोङो एम्फौ एबा बेदरफोरखौ एवग्रोना लानाय जायो एवग्रोनानै जों दै दै होनाय जायो दै होखांनायनि उनाव जोङो दैखौ मो मोजाङै गोदौहोनाय जायो ओ दैया जेब्ला क्लप क्लप गोदौवो अब्ला बे अन देनायखौ जोङो माने मिहि मिहि एबा लासै लासै जोङो गोजौ होनाय जायो आरो खनसेनो बुरजा होयोबा माने बेदर बादि लद्राखायो आरो माने अनदला ओंख्रिया बेखायनो माने जों मि हि मिहि फ्रि फ्रि होनाय जायो बेखाया बियो लाथा जाया आरो बेदिनो माने संनाय जायो अनला ओख्रिफोरखौ औ आरो नोंथां
उम
खोनादों ना नोंथा
अ
हेलौ औ औ औ नोंथाङा लाय मानि बागै मोजां मोनो जानो बिदिनो फिथाइ साम थाइ ओंख्रि आरो जाग्रा मुवाफोरखौ
आंनाबो बेफोरनो माने अनलाफोरखौ बांद्राय सुखाबाबो आरो बरनि ओंख्रिफोरखौनो सुखु फुयो जेरै नाफाम बाथो दोन बेफोरखौ माने खोब मोजां उन आरोखि
औ
उम अमा बेदर जोंनाथ ओरै अमा बेदरा ओ नारजि माबाखौना नाफामखौ ना नाफामाथ ओरै नाफामाथ ओरै गिबियावनो नाफामखौथ नानिफ्रायसो बानायो नालाय माने नाखौ हमनानै फोरानग्रोनांगोन जोंङो ओरैनो एसे माने मिहि गुन्दै खालामजासे माने फोरानग्रोनांगोन आरोना जोंङो फोराननानै ओरै गुन्दै खाला जोंथ बांसिनानो थास बिगं होयो
औ
उम नोंथांमोननिखै माबायदि बानायो मिथिया आरो ना
औ बिदिनो बानायनाय जायो नोंथांमोननियाव थासखौ माखौ होनाय जायो
थासआथ ओरै गोसोमखौ गोसोम नंङा दा दुदालि होनो ओरैनो दुदालिखौ बेखौबो होनाय जायो थास दुदालिनि दुदालि होनाय नालाय। बेफोरखौ होनानै ओरै जों माने ज देग्लिनानै ओरै अ हासुङाव सोनानै बिदिनो गोबाव समहालागै दोननाय जायो जाहाथे माने मोजां खाथेनानै दोननाय जायो आरोना।
औ औ
नोंथांमोननिखैबोथ' इदिखौनो बानायो बायदि मोनदां।
औ बानायो एखे नाफामा बिदिनो बानायखानांगौ जायो नालाय औ ‌
औवानि हासुं मोनाबाबो ओरैनो बयामफ्राव बानायो आरो गोबां मानसियानो।
औ बयाम बिदिनो बथलफोरावबो सोना दोननो हायो।
अ
औ
बिदिनो बानायनानै माने फोराननाय जायो आरो। बिदिनो गोबाव समा लागै। दोननानै जानाय जायो आरो माने। आरो नोंथांमोननि ओरैनो गामिफोरनि खाथि खालाफोर माबाफोर हारिफोर दंदेरबावो नामा नोंथांमोना जाथि माने?
औ दङ दंनायावलाय जोंनि साइदआव खाथियाव खाथि खाला एसे दङ गुबुनफोर थायो। औ। खोब मिलायना थायो आरो समाजारि ओनसोलाव जोङो हा
ओरैनो गामि नोंथांमोना गामि एरिया माने माबायदि आरोना मिथिंगायारि
औ औ। मिथिंगायारि बुङोब्ला जोंनियाव मिथिंगायारिया खोब मोजां दा माने बोथोर बोथोरजों लोगोसे बिफां लाइफां आरो माने सब सोमखोर हाग्रा बंग्रा माने गासिबो माने दा अखा मोननायजों माने गासिबो गोथां गोथां खोब मोजां नाङो माने जोंनि मिथिंगायारियाव गामियारि ओनसोलाव।
ओरै ओरैनो मैगं थाइगंफोरखौ नोंथांमोननिखै माने मिथिंगायारि मैगं थाइगंफोर होननानै बुङोब्ला मा मा मोननाय
अ ओरैनोथ' जोंना दैज्लां बोथोर हिसाबै मिथिंगायारि हिसाबै दा जोंहा ओरैनो गोहाथ' गिबियावनो गोबां बानलुफोरखौ गायनाय जायो आरो बिनि उनाव बिदिनो जोगोनार साब बाय न' बारिफोराव सोरनावबा सोरा आबादबो मावसै गोबां बुरजा बुरजानो खाथि खाला बिदिनो जोगोनार खुमब्रा जिंखा सबाय बिमा बिदिनो भिन्दि गोबां रोखोमनि माने मिथिंगायारिजों लोब्बा गोनां माने मैगंफोरखौ मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो
ओ ओरैनो नोंथांमोननिया इदि आरोंदायारि मुलिफोर बाहायनाय जाया
बिदि खिन्थु आरोंदायारि खम बाहायनाय जायो ओ मैगं थाइगं आव जोंनिया खोब माने लकेल माने हासारखौ बायनाय जायो मानो होनोब्ला जा मोसौ थायो नङा होमबा न'आव गाससिनावबो मोसौ बोरमा औ बेफोरनिखौनो माने हासारफोरखौ बाहायनाय जायो एसे एनै रासायनिकखौ एसे एनै बाहायनाय जायो बा लकेलजोंलथ जेबो जाया नालाय रासायनिकबो एसे नांगौ जायो अ
जाथारिफ्राव बाहायनो गोनां जायो रासायनारिखौबो नंगौ नंनायालाय
औ
नोंथांनि ओनसोलनि ओ बारहावा आरो थासारिफ्रा बोरै ओरैनो दासान्दि सोलिनायफोराव
जोंनि ओनसोलनि बारहावा होननानै बुंला दासान्दि एसे माने मोजाङैनो सोलिगासिनो माने सानदुंङाबो
औ
बोथोराव माने बांद्राय गैया नालाय नोंथां उननिखोबो जादों जानो हा सान्दुंफोरा बां ओमाय गैया ओरै अखा माइ गायनाय माइ गायनाय दिन माने दाबसे दाबसे जायगाफ्राव माने दंग जायखौ बुङो ना लाब बुंनाय जायो ना नोंथां
औ औ
ना लाफोर हाजो हालानिफ्राय माने दै लाबोनो हायि जायोना नोंथांआथ' मिथिखायो इनि थाखाय माने अखानि दैजों आबादखौ मावनो गोनां जायो आबाद माइ आबादफोरखौ।
औ
बेखायनो माने अखाया देग्लायनि बोथोराव खोब मख'जाथाव।
औ औ औ
ओरैनोथ' जोंना जुखाम जुखाम आबादखौथ' मिथिखायो नोंथाङा?
औ औ मिथिखायो।
जुखाम जुखामखौ हाखांनाय सिजोन सफैबाय नालाय दा माइ गायनाय जायो आरो। ना माने जुखाम गायनाय थिलियावनो माने दाबल आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां?
दाबल आबाद औ औ औ
ओरैनो माइ गायिनि सिगां माइ आबादथिलियाव माबाफोर मावो नामा?
जोंनियावथ' बिदि जेबो मावनाय जाया। ओ जोंनियाव माइ बिफां दं माइ खौनो गायफिननाय जायो बिदिनो दाबल थि जेबो आबाद मावनाय नुनो मोना गुबुन फ्रा एसे एनै मावो ओ बिदिनो मा होनो? थरमुस ना मा होनो बेखौ मायग्रा फोथाराव एसे एनै गायनाय नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथांमोननिबो होनबाथ' मोजाङानो मिथिंगायारिफ्रा
औ
गुबुनथ' बिदिनो आउट गेसफोरथ' बांद्राय गैया जेरै अक्सिजेन गेसफोरनि गोबां बिबां दङ।
औ गोबां खोब मोजां। बारहावाफोरा
उम्म ओ टाइमाबो जोंना जाहां जाहांबाय नामा नोंथां?
औ
ओ बिदिनो माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन। खोनादों नोंथां?
औ खोनाथों खोनाथों बेखौ फुरा जाहोनांगौ औ।
माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन नोंथां। दाथ' जोंना टाइमा जाबाय नालाय ओ दे होमबा ना नोंथां?
दे होमबाना नोंथां औ।
ओ।